हेल' हेलौ
हेलौ नोंथां
औ औ नोंथां खोनादोना?
औ खोनादों नोंथां।
औ दे होनबा जों दिनै ओ जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनायनि होनबा ना?
औ नोंथां जानाय लोंनायनि सायाव ना औ। दे सावरायजागोन दे बुं।
औ औ दा जेनेबा जों माबानिखोनो सावरायनि नामा होमबा मा होनो ओ सा सानजा भारतनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै।
औ जागोन दे जागोन। सावराय जागोन।
सावरायलांसै जोंनि बि टि सि निफ्रायनो
जागोन दे। नोंथां।
दा जोंनिया बि टि सि आवथ' मेन गाहाय जानाय होनबाथ' ओंखामानो नङा होमबा? बे गाहाय आदार हिसाबै बुंनो थाङोबाथ' ओंखामानो इनिफ्राय दा बिटिसि यावबो गोबां हारि हारिसा दं नालाय ओंखामाथ' गुबै थाबाय बिनि उनाव ओंखामजों लोगोसे जाफानाया बे बर'फोरनियाथ' बांसिन खारैखोनो जायो नोङा होमबा? जोङो ओं गोबां समाव खारैखोनो जायो। बा थाव एसे एला होनानै खारैजों लगायनानै जायो आरो। बेनिफ्राय दा बुस्थुआ खालिथ' एसे थावा बांद्राय जाबाय देनाय बर'फोरनि गेजेरावबो। बिदि आगोलनि दिनावथ' नों खारै ओंख्रि जाबाथाय जेनेबा खारैजोंल' डाइरेक्ट जायैनाय जायोमोन। बे थावनि बेब'हार लानो गैयामोन आरो। बाहायनाय गैयामोन बेनि ओमफ्राय जेरैहाय ओ मालाबा अ थास' ओंख्रिफोर संबा खारै थास' संबाथाय बे थारुनफोर खारैजों संबा नाथाय बे जेनेबा बेफोरजों नाफोर बा बेदरफोर होफाबाथ' नों थाव साव बेहाय बाहायनाय जेबो बाथ्रायानो गैयामोन डाइरेक्सो होना होयोमोन आरो बिदिनो। ओमफ्राय बिदिखौ जेनेबा गोथावबो जायो होनना बुङोमोन आगोलनि दिनाव मानसिफोरा दा जोंथ' बारा जानो मोनाखै जोंनि दिनाव बारा मोनासै नालाय दा बारा मिथिला आरो दा खिन्थु बे मर्दान जाबाय नालाय जानाय लोंनायफोराबो बे खारै ओंख्रि संबाबो एसे थाव होफायोबा नाफोर बा बेदरफोर संबा बेफोरखौ एवफ्रामना होयो बिदि आरो एसे टेस्टआ आलादा जाबाय आरो आगोलनिफ्राय नङा होमबा उम बेनिफ्राय जोंनिया आरो जेनेबा गुबै आदार जेनेबा गुबै जानाय होनब्लाथ' अमाफोर थाबाय नङा होमबा बर'नि हिसाबै अमाफोर थाबाय बेदर हिसाबै इनिफ्राय ना दाउफोरखौथ' जोंनि बर'फोरा बारा जाबाङानो जानायालाय नङा होमबा?
बांसिन अमायानो जा जायो नालाय।
जायो औ बेनिफ्राय अमाखौनो मालाबा लाइजो जागोन मालाबा औवा मेवाइफोरजों जागोन मालाबा माजोंबा माजोंबा बिदिनोथ' गोबां औ सबायजों जा गोन। बिदिनो गोबां जानाय जायो नङा होमबा? औ बर'फोरनि गेजेराव अमा खौनो खोनाखायो माथो नङा होमबा?
औ नंगौ।
आसामावबो दानिया अमाया बुहुद बाहायजानाय जाबाय। औ जे औ औ औ बहुद बाहायो थारमाने बुहुत मानसियानो जायो बे ओ जेनेबा जानो मोनि हारिनि बादै गुबुनाथ' गासिबो जाजोबखायो नालाय बिदि आरो बेनिफ्राय दा अमाखौथ' दाथ' ओरैनोथ' इन्टारनेसनेल मारकेटआव बहुत सोलिखायो अमाया बिदि आरो दा इन्टारनेसनेलनिखौ उनाव रायज्लायनोसै जों दा जोंनि बि टि सि बा जोंनि नर्थ इस्टव जोंनि सा सानजा भारताव ओरैबायदि जाहैबाय अमाखौ लाना बुंनि आरो आङो। बे जेनेबा जोंनि ओ सा सानजा भारत आव जिमानखिनि अमा दहनो बेखिनि अमाया थोस्लाबा जाहैबाय।
औ खम जा
माने खम जायो जाहै बाय। बेनिफ्राय बेखौ बे खम जानाय अमाखौ सुफुंनो थाखाय मा खालामो बायजोनिफ्राय अमा लाबोनो गोनां जायो जाहैबाय जेरै ओ जोहा उतर प्रदेश, बिहार बेफोरनिफ्राय हारियाना बेफोरनिफ्रायबो थारमाने अ अमा लाबनानै जोंनियाव फानफैयो जाहैबाय अमा थोस्लाबैखाय अमा बेदरा थोस्लाबा जाहैबाय। ओरैबायदि अमा जायो जोंनि माने सा सानजा भारतनि मानसिफोरा बिदि आरो। उम ओमफ्राय अमाजों लोगोसे बै दाउफोराबोथ' जोंनिया ओ जेनेबा ओ सा सानजा भारताव थो स्लाबा। बै ब्रयलार दाउ होननाया बेखौबो बाहेरनिफ्राय बुहुद साप्लाय खालामो आरो जोंनियाव बिदि जाहैबाय। आं मिथिनायाव आरो जेनेबा बे सर्सनिफ्राय खायसे ओ सर्सनिफ्राय मोननाय हिसाबै आं बिदि मिथिदों आरो जेनेबा। बेनिफ्राय जोंनि दा जेनेबा बर'नि आदार होनबाथाय खायसे खायसे जि आइ खायसे खायसे आदारफोराथ' जोंनिया बर'निया मा जि आइ टेकबो मोनबावलायबाय नङा होमबा? अनलाजों दाउआबो मोनबाय नामा? उम बिनिफ्राय आरो
नाफाम,
फाम नाफामा मोनबाय। दा लोंनाय हिसाबै बे जौफोराबो मोनबाय नामा?
जौवआ जौ गोरानजों जौ बिदैजों।
बेफोर मोनबाय आरो ना? आं खिन्थु बावबाय बावनायालाय मा माया मोनदों बेफोरखौ नोंथाङा गोसोआव दं नामा? बे मा मा जानाय बर'नि मा मा जानाय आदार फोरा मोनदों?
अ नारजि नारजि अमायाबो मोनदों
अ मोनदों ना? अ आं बावबाय थारमाने एसे गोबाव जाबाय नालाय। अ अ अ अ अ अ अ अ जौ गोरानाबो मोनदों नामा? ओमफ्राय जौ बिदै फोराबो मोनदों खोमा?
जौ गिसिजों जौ गोरानजों
अ अ अ बे मोननैया मोनदो आरोना अ अ अ इनिफ्राय दा बाकि जानाय लोंनायनि हिसाबै हिसाबैथ' बर'फोरा बांसिन मैगंफोरखौनो जायो नङा होमबा
औ औ औ नोंथां
दालिफोरखौबोथ' आगोलनि दिनाव बारा जायामोननानो सबायफोर जायोमोन जानायालाय मुसुर दालिफोरा बहुत खममोन आरो जाबाबो इफोरखौ जेने एबा न'आवनो फिसिनान
औ माने बांसिन न'आवनो आबाद मावनानै आदारफोरखौ जायोमोन आरोना बांसिनै औ
आबाद मावनानै जाग्रा हारिखा नालाय जोंनिया बर'आ बेनिफ्राय खिन्थु आसामावबो बहुत दानो जायो जानायलाय खेति खालामनानै दा जेनेबा आसामाव जोंनिया बे ओंखामखौनो मेन खायद' हिसाबै जायो मेन आदार हिसाबै जायो रुटिफोराबोथ' जोंनिया सेकेण्डारिसो नङा होमबा अ माने नै आदार हिसाबैसो बाहायनाय जायो बेफोरखौ बेनिफ्राय आरो जेनेबा ओरैनो जोंनि आस समाव नोंथाङा जेनेबा मा मा बायदि आदार जानाय मोथियो दा माने जेरैहाय जेनेबा ओ खायसे खायसे गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरबो दं नालाय बिसोरनि जानाय आदारफोर सोमोन्दै ओरैनो मा मिथि
औ ओरैनोथ' जोंनि आसामाव बांसिन गासिबो ए खेयानो जायो। दानिया ओ बर'फोरब्लाबो हारसाफोरब्लाबो बांसिनानो ओ माने एखे एखेयानो जाफ्रांजोबो आरो औ। खिनतु एसे संनायफोरा स्टाइला एसे आलादा आलादा जायो। जेरै जोंनियाव अनला दाउ संबोथाय जों गुबै खारैखौ होनानै सङो। ना थाय खिन्थु गुबुन हार खाय से हारिफोरा एसामिसफोरा बा गुबुन हारिफोरा सोरबा थावजोंबो सङो औ औ बिदि जायो आ रो। ओमफ्राय बे औ औ बे औ ओनिफ्राय खिन्थु जोंनि मेनलि बर' मानसिफोरालाय माबाजों जायो आरो खारैजों जायो। ओनफ्राय खायसे जोंनि जिथु नर्थ इस्टनि साहा-सानजा साहा-सानजा जोंनि जिथु भारत बेयाव दासिमबो माने गोबां जायगाफोरावनो रुनानै जानायखौ बांसिनहाय नुनो मो नो आरो औ। मैगं मैगं थाइगंब्लाबो ना बेदरब्लाबो बांसिन रुनानैनो जायो। जेरै ना गालण्ड
औ औ
ओफ्राय अरुणा
अरुणाचल औ औ औ
बेफोराव माने बांसिन औ औ बांसिन रुनाय बायदिखौनो जानोम जानायखौ नुनो मोनो आरो इसि
औ औ औ जाबाथाय देहाफ्राबो एसे फिथिं जायो होनाय खोनायो आं खोनानायालाय बाथाखौ औ औ बे थाव जाद्रायबाय थाबा आरो बे मेजेमफोरा बारायनानै देहाफोरा एसे नस
ओनिफ्राय ओरैनो नोंथांमोननि गामि सोलाव मानसिफोरा बांसिनै माबायदि जाग्रा आदारफोरखौ जायो?
ओ आजिखालिथ' जेनेबा जोंनि ओनसोलाव बांसिनखौ थावखौनो बांसिन जानाय नुयो आं नुनायलाय खिनथु खारै ओंख्रिफोरखौ दानि मालाबा मालाबाल' जानाय खोनायो आरो। दानिया आगोलनि दि जेरैबायदि मीन बिदि नंला। दानिया जेनेबा थावफोर बेखौबो दखानफोरावबो बायनाथाय खाथि खाथियावनो दखान दं नालाय। गामियावनो दखान दं न'आवनो दखान दं बेखायनो जेनेबा थाब-थाब बायनानै मोनो नालाय थावखौबो बायनो गिला फैस थासखौबो जाबाय थावखौबो बायनो गैला बेखायनो आरो जेनेबा थाव बेखौनो बांसिन जानाय खोनायो आरो। दालि जाबाबो थाव माबलाबाबो अनला। जाबाबो थाव। बेदरावथ' थाव नांखाबाय।
बेनिफ्राय ओ नोंथाङा मोनसे आन्दास खालामदों नामा? नोंथां जानाय लोंनायनि बागै बे जाहैबाय आथिखालनि जुगाव ना। हादोरनि ओ बांसिनहाय ओ
होनफिनलाय नोंथां।
अ बै सिन सिन हादोरनि जानाय लोंनायफोरखौ आरोना औ। जोंनि मानसिफोरा एसे बांसिनै ओ जानो लुबैनायखौ नुनो मोनो आरो आजि
अ बेखौ बेखौ नुदो खिन्थु नुनायालाय एसे आंबो औ औ।
ओमफ्राय आंनि बादिब्ला बे बांद्रायसे मोजां नङा आरोना। ओ मानोना नोंथां। चाइनानि जिथु चिन हादोर हादोरनि मानसिफोरा
औ।
गावसोर जेरैबायदि जायो
औ।
बेबायदिनो बिसिनि मानसिफ्रा खामानि मावनायावबो जोबोर एक्टिभ थायो आरो।
एक्टिभ थायो औ औ।
बिसिनाया जानायजों लोगोसे गावसोरनि ओ एक्सारसाइस जितु बेबो मेनटेन जायो।
अ मेेनटेन जानानै तामाने एख साइद एफेक्ट जाया आरो बस्थुआ।
औ साइड एफेक जाया खिन्थु जोंनियाव मा नुनो मोनो बांसिन उम सेंग्रा सिख्लाफ्रा एसे ओ औ बाहाय गोजौ थाखोनि बायदि देखायनो थाखाय खायसे आदारफोरखौ जाहोयो नङा होमबा औ औ। बेनि उनाव खिन्थु मा जायो ओ फैनानै बैसोरनि बायदि जे खायसे खामानि मावनांगौ खायसे ओ एक्सारसाइसफोरखौ खालामनांगौ बिदिखौथ' बिसोरो खालाम ख्लाबनो हाया नालाय। बे जाहैबाय देहानि लिर थाय देहानि गोलोर जिथ लिरथे बांनाय बा मेजेम बांनाय जायनि जाउनाव गोबां बेराम आजार आजारफोराबो
जायो जायो नंगौ नंगौ जायो जायो नंगौ औ औ बेखौ मेन बुस्थु जानायनि थाखाय। बेओंखायनो बेमार आजारफोरा जायो नालाय। बिदि आरो अ-अ दे जेनेबा नि जों देहायाव खामानि मावनांगौ ओ बेखिनि खामानि। मावनो हाला। जिमान खिनि आदारा बाहायजानांगौ बेखिनिया जाला। जमा जालांबाय लेथ्रा बुस्थुफोरा बेनिफ्राय। बेमार आजार बारा जालांबाय बिदि। बिदि जायो आरो दा बेखायनो मेनु जानाय आदारा थिगैनो थाबा बाखि एसे देहाफोरा बांसिन गोग्गोयै थायो आरो जोंनिया।
औ नोंथां नंगौ।
होमबा नोंथां दोन्थ'नोसै नामा समायाबो जाबाय जोंनिया दे औ दे गोजोन्थों औ।